औ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां आं दिनै नोंथांजों बैसागुनि बागै सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन दे बिदिब्ला
औ ओ दा गिबियावनो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बर'फ्रा बैसागुखौ माबायदि रंजायो एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां बेबादिनो बैसाग नाथाय बैसागु जोंहा बे मोनसे रंजालि रंजाथाइनि फोरबो जेराव जोङो बैसागुनि ओ से ओ खालारावहाय जोङो मोसौ थुखैयो। बेनि फ्राय जों मोसौ बैसागो हिसाबैबो फालिनाय जायो माने बैसागुखौ सानसे गिबि सानखालि मोसौ बैसागो होननानै जों फालिनाय जायो जेराव मोसौफोरखौ जोङो थुखैयो ओ बिदिनो हांगार जेनेबा दुस सुनिफोरजों फोथा फोनो मोसौनाव फोथा फोननानै बेबायदिनो लाव फान्थाव ओ बिदिनो ओम मा होनो बेखौ दिगलि गुथि ना मा होनो आरो थाराय बेफोरजो बे फोरखौ जगार लायो जोङो फुङावनो जोङो आबौमोनखौ जोंहा जा बाबामोनखौ बेबायदि खबर लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि उनावहाय बेफोरखौ मोजाङैनो हाना लानानै ओ बिसोर मा होनो मोसौखौ फुख्रियाव लाङो लांनानै ओ थु खैयो जेनेबा दैमा थानाया दैमायाव थुखैयो दा जोंनिथिं दैमा गैया नालाय बिदिनो फ प्रग फुख्रि जिङाव लांनानै बे मोसौ जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो ओ मोसौखौ थुखैनायाव मोनसे सोदोब बुंनायखौ नुनो मोनो जेरै जे लाव जा फानथाव जा जाहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारायबाय था बेबायदि सोदोब बाहायनानै माने मोसौखौ बुयो थानायजों बिदि बुंङोब्ला हाथाय माने थुखैबाथाय मोसौफोरा जोलै एरो आरो मोसौ बलदफोरा मोजाङैनो मोजां थाग्रा जायो होननानै जोंनि गेजेराव फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो ओ बैसागुनि से खालारा बेबायदिनो बारलाङो जोंथिं आरो बिदिनो बिनिफ्राय बिनि अखानायैहाय जोङो बैसागुनिओ नै थारिखनिफ्रा नै खालारनिफ्राय बिदिनो मोसानायखौ नुनो मोनो जोंनि जेनेबा बागुरुम्बा जेनेबा जोंनि बर'नि हारिनि कालसारखौ देखायो आरो जेनेबा न' न' थाङो मागिनायखौ जों नुनो मोनो न' न' थांनानै जेनेबा जोङो बिदिनो दामनाय-देनाय जेनेबा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै बैसागु मागि हैनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो गोदोथ' बैसागुया जेनेबा गोबां समसिम थायोमोन दाना नाथाय बांसिनानो आ नि जुगाव स्नि सानसिमालासेल' बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो नुसै नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ सैथो
माबाफोर बुंनो सानदों
ओ निमाहा हो नोंथांनि बुंनायखौ आं खोनायाखै औ नोंथां
अ दा नोंथाङा औ नोंथाङाबो नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु माबायै फालिनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायलांदो।
औ हागोन नोंथां हागोन ओ दा जेरै नोंथाङा आंनि सिगाव फोरमायदों थिग बिदिनो जोंनियाबो रंजायो जेरै नोंथांमोनहा रंजायो दा जोंनाबो माबानि बैसागनि एक थारिकनि से खालारनि सिगां जोङो ओ संक्रान्ति होननाय मोनसे दङ बे फोरबोखौ फालिग्रोयो जेरै बे संक्रान्तियाव जोङो गोखा गोखै जायो जेराव जोङो हाग्रा बारियाव थांनानै जोङो मैगं थाइगं नागिरहैयो गोखा गोखैखौ माने खांहैयो मैगंफोरखौ जेरै बा मख'नो गोनांदि जेरै थाराय आरो
औ